नोंथां खोनादों ना
औ औ खबर सबर बोरै नोंथां
मोजाङा नोंथां नोंथाङ दा फुसियावनो दं दाना नोंथां
औ औ दङ दंनायालाय नोंथां
आं मोनसे बाथ्रासो सावरायनो होननानै नोंथांनो कल खालामदोंमोन सावरायनो हागोन ना ए ब लाथायसो जाहैबायाय नोंथां मोसौ मोसौनि सायाव सायावसो सावरायगौमोन आरो
सावरायनो हागोन नोंथां
मोसौ होनोब्लाना नोंथां जोंथ' बिदिनो आबाद खिथि मावै बा बिदि दुब्लि फोथाराव जोङो बिदिनो मोसौजोंनो हालेवनाय जायो आरो जोङो मोसौ होनोबाथ ना नोंथां मोसौआथ गोबां रोखोमनि बिदिनो जिउ गोनां बिदिनो बिफां लाइफां बिदिनो बिफां लाइफांफोरनि थाखाय जों बिफां लाइफांफोरखौनो जायो आरो बिदिनो हाग्रा हाग्रा बंग्राफोरखौ बिदिनो बेसेबां गोबां रोखोमनि गांसो जायो बिदिनो औवा बिलाइबो जायो आरो थलिर बिलाइ आरो हाग्रा बंग्रा बिनो दुब्रि हाग्राफोरखौबो जायो आरो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जेरै इदिनो मोसौआ मोसौआ मोसौ गायबो थायो आरो मोसौ बिदिनो मोसौ हालुवाबो थायो आरोना मोसौ गाया जाहैबाय ओमफ्राय रनो मोसाया जोंनाथ' मोसोबाया फिसा जाबाथ' जोंथ'
औ औ आरो जों मोसौ गाय फिसा जाहोनो थाखाय मासे फान्थानि गोनांथि जागोन नोंथां
आरो जोङो जों मोसौ गाय मोसौ गायनायदिनो मोसौ मोसौ गाइनि गाइखेरखौथ जोंथ' मानसियाबोथ' लोङोना नोंथां सा
औ औ मोसौ गायनिफ्राय गाइखेर मोननो हायो जों
मोसौ गायनिफ्राय जों गाखखेर मोननानै जों साहाबो लों गायो आरो मोसौआथ' गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि गांसो जायो जों आरो बिनि थाखायनो जों बिदिनो बेनि गाइखेरखौ जोङो सेरनानै जोङो जगाव सेरनानै जोङो ओ इदिनो साखननि सल जों स नाय जायो आरो नोंथां आरो जों गाइखेरफोरखौ खौ जोङो बिदिनो बुरजा ओ सेबनो बुरजा ओंखारबाथाय जों बिदिनो फाननोबो हायो आ जोङो मोसौनि मोसौनि गाइखेर बेखौ जोङो बिदिनो गायखेर दाखाबो खालामनो हायो आरो नो गोबां रोखोमनि बिदिनो साहाफोरबो लोंनो हायो आरो बिदिनो जेरै बिदिनो गाइखेर गाइखेर गाइखेरखौ जों बिदिनो साफात होनानैबो लों साफात होनानै सा फुदुंबो हायो बिदिनो जों दखौ साफात होआलासिनोबो जों फुदुंनानै बाहायो आरो जों गायखेर मोसौनि मोसौ नि गाइखेरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो
औ गाइखेरावथ' आरो थाएम थायो नोंथां औ आरो दानि जुग दाथ' गाइखेरखौ फाननानै फन्द्र' थाखा दस थाखा बिदि मोनो आरो नोंथां
ओं ओं
अ नङा नोंथां फुवासेयावसो खोमा औ औ फुवासेयावसो नोंथां
मोसौ गैयाबाथ' जों आबाद खिथिखौ मावनो थाखाय जोंथ' जेबो गोहो गैया माजों मावगोन मोसौ गैयाब्लाथ' जों माजों हालेवगोन ओंखायनो जों मोसौफोरखौ जोबोद साबधान मोजाङै लाखि नांगौ जायो आरो दा मोसौजोंसो जों हालौवनाय जायो नालाय
औ औ मानसिफोरा दानि जुगावथ' मोसौखौ सोरबा सोरबा हालौवनायाव माने बाहाय नायगिर बावलासो मानो होनोबा मोनसे ओंखारदों आं नोंथां ट्रेक्टर ओंखारदों हें ट्रेक्टर गिदिर माने ट्रेक्टर फिसा ओंखारबायना नोंथां
नि थाखाय माने मानसिफोरा खम जाबाय आरो नोंथां दानि जुगाव
गोदोनि दिनाव बांसिनानो मोसौजों हालेवयोमोन आरो दानि जुगावथ' ट्रेक्टर कनट्रेक्टर ओंखारबाय दा नोंथाङा आरो
औ औ नोंथां आरो नों बेखौ औ औ
गोदोनि जुगावथ' टेक्टर ह टेक्टरफोर बिदि गैयामोन मोसौल'मोन दानि जुगावथ' टेक्टरफोर ओंखारबाय आरो दाना दा एसे खम जालांबाय आरो मोसौजों हाले्यो आरो बांसिनानो टेक्टरजों हालेवयो आरो दाना
औ औ नोंथां गोदोनि दिनावथ' आरो टेक्टरानो माने गैयामोन गासिबो माने दैज्लां बोथोर जाबाथाय नोङो फुङावनो मोसौखौ माने गासिखौबो दुब्लियाव नुजोबोमोन आरो नोंथां ज' ज'नो
गावबा गाव न'खरावथ' मोसौ थाजोबो ना गोदोनि दिनावथ' फुं फुङावनो ओंखायनो फोथाराव बिदिनो मोसौ हालेवनो थाखाय होलाङोमोन आरो बिदिनो
औ औ नंगौ नोंथां
आरो मोसौ मोसौ मोसौ गायनो जों बिदिनो फिसा जानाय बा दामब्राबा दाम दामब्रा जाबाथाय जों बिदिनो हाल मा होनो हालेवनो थाखाय जों बिदिनो हाथायफ्रावबो जों फनायबो फानहैनोबो हायो बिदिनो आरो मोसौ दामब्रानि दामाथ' जरानैजों बिदिनो एक लाख बिस हाजार गाहाम लानो नागिरो नोंथां मोसौ हालुवा मानै
लायो नोंथां मोसौआ नों मोजांबा मोनो नोंथां
आरो जों मोसौनि बे खिनाय हा मोसौनि खिनाय हा गोबोरखि हासारा जोङो बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफ्राव जोङो होनानै जों बिदिनो मैगं थाइगं बा बिदिनो जाय फिथाइ सामथाइनि सायाव जोङो बिदिनो जोबोद मोजाङै होनानै जोङो बिदिनो मोजां जायो आरो बिफां लाइफां बा फिथाइ सामथाइ
औ
जोंनि गोबोरखि हासाराबो मोजां आरो नोंथां
औ
गोबोरखि हासारखौथ' जों गोबां आरो जों गोबोरखि बे मोसौनि गोबोरखि हासारजोंनो जों बिदिनो न' बानायनायफ्राव जों बिदिनो इन्जुराव जों बिदिनो हाजों बिदि हाजों हाजों गोबोरखिजों बिदिनो मा होनो लगायनानै जों न'आवबो लिरनो हायो आरो
औ औ हायो आरो जों मोसौजोंथ' गोरान खेथिबो मावनो हायो नोंथां
हायो नोंथां ओं बिदिनो
फां गायनायाव माने मोसौजों बिराद मोजां जायो आरो नोंथां गोरान खेथियाव
उम
औ आरो मोसौनि गाबाथ' बेलेग बेलेग गाबबो थायो नोंथां गोजा गुफुर बिदिनो गाद गाब थायो नोंथां गोसोमबो थायो
उम बेबायदिनो मोसौआबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो
औ औ नंगौ नोंथां
बेखायनो जों मोसौखौ जों बिदिनो इ इसोर होननानै सानना लानो सानना लानांगौ जायो आरो
औ औ न'नि लोखि आरो नोंथां
मोसौ गैयाबानो जों आबाद खिथि हालेवनानै मोनो जानो हानाय नङा मोसौ थाब्लाासो जों बिदिनो हालेवनो हायो
औ आरो जोङो मोसौ दोननो थाखाय मोनसे गलि नांथारगौ नोंथां
उम
गलि गैयाबाथ' जोंनि मो सिजाजोबगोन आरो सान्दुं अखा बिदिनो सहायनांगौ जायो नोंथां
मोसौ मोसौनि गलि बानायनो थाखाय बिदिनो औवा नांगौ जायो थिं नांगौ जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां आरो सोरबा सोरबा माने प्लास्टिकफोरजोंबो खोबो आरो नोंथां
उम फारसेथिं खोबबाबो नोंथां औवा नांगौ जाथारो नोंथां औवानि ओ फासि होनानै जोङो प्लास्टिक होनानै जों बिदिनो औवानि बेरा हेबो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
औवानिबो जोबोद गोनांथि जायो नोंथां आरो मोस मोसौनि दिरूं खानायाव जों खुन्थियाबो नांगौ जायो औवानि
औ नांगौ नोंथां आरो जोंनि बेफोरखौथ' दिरुंफोरखौथ' बायनांगौसो जाहैयो नोंथां
उम आरो जों मोसौआव नाखि बिदिनो माइ गायनायफोरखौ जोङो बिदिनो माइ गायनायफोरखौ जोङो गायखांबाथाय आरो मोसौ फ्राथ' माइ जासो गारोना नोंथां ओंखायनो मोसौफोरनो नाखि गाननांगौ जायो आरो बिदिनो मालायनि बारिफोराव बिदिनो मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथाइ बा माइफोर बेफोरफोरखौ जाहैलाबायना नोंथां
औ मालायनि माने खस्थ' मावनाय माने एसेबाबो बोरैबा मोनो आरो नोंथां
उम खस्थ' खस्थ'नि मावनाय बिदिनो आबाद बा खेथि मावनायफोरखौनो बिदिनो माइफोरखौ जालाबायबा नोंथां मोसौआ बिदिनो ओंखायनो नाखिजों ना खि गान नांगौ आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां
दिदुंजों अबेबा जायगायावनो खानानै दोननांगौ आरो नोंथां मोसौखौ
औ नंगौ नोंथां
मोसौजोंबो जों गोबां खेथि मावनानै जानो हायो आरो।
औ हायो नोंथां। मोसौखौ आरो जों मोजां गांसो गोनां जायगायावबो खानांगोन। नाहाबाथ' मोसौआथ' राननानै थानांगोन।
उम
आरो जोङो मोसौनो दैबो दौनांगोन नोंथां।
उम
आरो जोङो औ औ
मोसौखौ जों बिदिनो गांसो गैयै जायगायाव खानानै दोनोब्ला नोंथाङा जोङो अखानायोबा बिदिनो हालेवनायफ्राव जों मोसौआ थाबाय मा होनो बारा खस्थ' मोननो नागिरा आरो नोंथां गांसो गोनां मोजां गांसो जाहोब्ला मोसोबा हालेवनायफ्राव मोजां जायो आरो।
औ औ माने मोसौआ दुरबल जायो आरो नोंथां बारा गांसो मोनजायाबा। माने बिदि खस्थ' थ' बांद्राय हालुला हालुलि बिदि गोरा खेथियानो होन माने हाया आरो नोंथां।
ओं ओंखायनो मोसौनो ओंखायनो मोसौनोबो गांसो प्रबल जाहोनांगौआ जायो आरो दा मोसौफोर मोसौफोरनाबथ' जिउ दं नालाय।
औ दङ दं दं दाथ' मानसिफ्रा दाथ' दैज्लां बोथोर दुब्लियाव माइ गायो जोङो बै माइ गायनानै बे जेब्ला जौवो माइया मोनो बेखौ जोङो मारा होनानै बै जिगाब मोनो बे जिगाबखौ जोङो घन्ट'से गेजेराव गायनानै माइ ह हुंनानै दोनो नोंथां
उम
दाथ' दैलां बोथोराव माने बारा गांसो मोननो नागिरा बेयावनो माने खानानै दोननाय जायो आरो बांसिनानो
दाथ' दैज्लां बोथोर ना गांसो बारा मोननो नागिरा नोंथां ओंखायनो बे माइ गायखांनानै फिथाइ थाइ नानैनो मोनबाथाय हानानै बे मोसौजोंनो मारा होनानै होनानै बे जिगाबखौनो मोसौनो जाहोनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां। आरो जिगाबाबो जोंनि माने जोबोर गोनांथार आरो
उम जिगाबाबो जोंनि थाखाय गोनां जायो आरो बिदिनो ओ दाउ खाथाखौ बानायनायावबो हेफ हेफाजाब होयो। आरो बिदिनो दा फट'खौ बानायनायाव आरो हांसो हांसो खादाखौ बानायनायावबो जोबोद हेफाजाब होयो आरो जिगाङावबो
औ औ नंगौ नोंथां दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय
उम दे होमबा नोंथां नोंथांजो लारायना आं बिसोरखौ मोजांबो उनाव हफिन लोगो हमफिन सिगोन आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां